नोंथां खोनादोना नोंथां?
औ
ओ ओ ओ ओ मा खालामबाय दं दालाय?
खोनाया
औ खोनादों खोना ओं
अ मा खालामदो नोंथाङा दा?
दङो जिरायना दंगासिनो।
ओम इंखाम जाबा
औ जाबाय नोंथां। नोंथाङालाय?
आं जाथवाखै दाबो ।
ओंख्रि गैया जोंहा नोंथां माबासो भाजासो केरेला भाजा केरेला आलु लगायनानै एवनाय
जायो सम सम बिदिनो जानांगौ
औ औ दा मानिबा रायलायनो सानदों नोंथां?
माबायदि बोथोरा दिनै
अ जोंनि जाथ' दा अखा हालाय सानदुंलाय बिदिनो जागा नोंथां
अखाया हागानानै दा नै सान्दुं दुनो दुंदों नोंथां सान्दुं दुंगासिनो दं दा एसे सान्दुंया फैहांदों एसे
मोनायाव हादों नामा अखा
औ मोनायावबो हादो एसे गोसायैनोना आरो फुङावबो हादो
गैया गैनाया
ओ -ओ
आदसा दैज्लांनि माइथ' गायो नोंथांमोनहा?
औ गायो नोंथां
एवबाय नामा? दुब्लिखौ
ए एवबाय एवबाय ओ हेल' नोंथां
औ
थ टरजों एवदों नोंथां एवनानै दोनबाय माबानि उनाव गायनो सानदोंमोन आमथि सुवानि उनाव । आमथिसुवानि उनाव गायनो सानदोंमोन नोंथां ।
मा समाव गायो माइखौ?
मा होनदो? सम माने? खोनायाखै नोंथां ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां दासो ।
मा समाव गायो माइखौ?
समाव माने जोंहा दा नै दैज्लाङावनो गायो माइखौ ।सोरहाबा सोरहाबा गायबायनो जोंनिथिं दा जोंहा गायथ'वाखै आरो
मा होनदों नोंथां?
दैया थिगानो दं दे नोंथां उम थिगानो दं अखा हागासिनो दं नालाय दा दैया थिगानो दं । जोंनि थिं माने दंग' गैया दोंनि अखाजोंनो गायनाय जायो थेबाबो थिगानो दैया दासान्दै । नोंथां मोननिखि बोरै?